नोंथाङा खोनाबायना नोंथाङा औ औ दा नोंथांनि नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां
औ आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' जानाय मैगं मैला बेफोरखौ माबोरै जायो बा मा मा जा जानाय जायो मारै मारै संनानै बिनि सायाव जागोन ना नोंथां जागोन नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायनानै होनो हागोन ना अ नङा नोंथां नोंथाङा एसे जायगा मोजाङाव थालाय माने आंनि रायज्लायनायखौ दाबल दाबल आंनो खोनाफिनजोबबाय नोंथां होबा नोंनासो प्रब्लेमा आंना नङा खोनादों खोनाबाथना‌ नोंथां औ नोंनासो प्रब्लेमबा आंना नंङा
माने आंनि आं रायज्लायनायखौनो आं खोनाफिनजोब्बाय नोंथां
औ औ नोंनासो जागोन प्रब्लेमा आंना नङा सारभारनिबो एसे प्रब्लेम जागासिनो दं
होमबा जोंहाथ' बर'फोरनि ओंख्रि होनबा आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै जोंना गिबियावनो दङ जोंहा दोरोङारि गनायथि मोननाय जोंना ओरै
औ नारजि अमा थाबाय औ
सबायजों साम' थाबाय
आरो नाफाम बाथोन थाबाय दोरोङारि बेबोबो गनायथि मोननाय
नोंथांनो आङो जेरै नाफामखौ माबोरै बानायो जोंनि बर'फ्रा बेखौ मोनसे जोंनि दोरोङारि गनायथि मोननाय ओंख्रि हिसाबै आं नोंथांनो खोन्थानोसै नाफामखौ मारै बानायनाय जायो ओ गिबियावनो जों नाफाम बानायनो थाखाय जों नाफाम ओ
हम ओ ना गोरान नांगोन आरो नोंथां औ औ थारैनो ना गोरानखौ जोङो जेरै नाया फिसा फिसा जानांगोन जेरै ना मावा
आरो बिदिनो ना बोथिया नाथुर बिदिनो बायदिबाबो जागोन आरो नोंथाङा जों बेखौ जेरै दैसाफ्राव हमनानै लायनांगोन आरो नङाबा जों बिदिनो गुबुन हमनानै लाबोनाय बाजाराव फाननायफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जों न'आव
ओ फोराननांगोन आरो नोंथाङा औ
जोंङो फोराननानै बेखौ गोरानजासे फोरानगोन बिनि उनाव जोङो नाफाम बानायनो थाखाय जोंङा थास' बिसंनि गोनांथि जायो जों थास' बिसंखौ नागिरहैगोन जेरै जे जायगायाव थास' थायो थास'आबो गोबां रोखोमनि थायो बिदिनो गोसोम थायो गुफुर थायो आरो बिदिनो माखासे थास'फ्रा जाजायोबो थायो आरो जाजानाय थायो आरो थास' होनोबाथ' गोबां गासिबो बुस्थुआनो जाज जोंबो थेवबो, माखासे थायोना नोंथां जों गिबियावनो बांसिन थास' गुफुरफोरखौसो जायो नालाय जों थास'गुफुरनि बिसंखौ जोङो हानानै लाबोगोन हानानै‌लाबोनायनि उनाव जोङो बिखौ ना गोरान
ओ ना गोरानजों औ थास' बिसंजों जोङो लगायनानै जोंनि बे गोदोनि औ बर'फोरा आखाइजों बानायनाय जेरै औ दंफांजों दंफांनिफ्राय मोनो आरो बेखौ औ औ उवाल आरो गायजेन औ औ नंगौ थारैनो जों बेखौ बेयाव देगोन आरो बे ना गोरान,
थास' बिसुंखौ बेनिफ्राय जोङो देनानै बेयावनो जों होफागोन,
फागोन खुमब्रा बोराइ बिनिफ्राय,
खुमब्रा बोराइजों ओ थास' बिसंजों ना गोरानजों जोङो आरामसे बेखौ देग्लिगोन आरो ओ दिग्लि खांनानै जों
खांनानै जोंहा ओ जेब्ला ओ गिब्लेजोबगो। औ औ अब्ला जोंहा बेखौ दोननो थाखाय माखासे
आइजेंनि गोनांथि जायो जों आइजें होनोब्ला जोङो बांसिनैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुनो मोनो। जेरै औवा हासुं औवा हासुुङाव दोनो आरो नाफामखौ जेरै जों औवाफ्रा जेरै
औ औवा बुरखानि जानांगोन औवा बुरखाया ओ गोरान जानां आरो औ औवा गुबैयावबो औ गुदुङा गुवार आरो
लाबोनानै जेनेबा ओ दैसाफोराव ओ दैजों मोजाङै दैैजों मोजाङै सुनांगोन आरो। ओ सुनानै जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिजोंबो मोजां सुनानै जों बेखौ फोरानगोन फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरामसे
से ओ दैखौ रानो होनोबबाय जों बै जों देग्लिखानाय जेरै उवालाव जों दे औ औ
ओ थास' बिसं, ना गोरान, खुमब्रा बोराइ जों बेखौ आरामसे सोनानै दोनगोन आरो सोनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो ओ जाहाथे बुथुम थुम सोना दोनगोन जाहाथे बे बार हाबनाय हाय जानोसै जोङो बेखौ प्लास्टिकजों मोजां खाथिनाय जों बेखौ उनाव दान मोनथामसो
दान मोनथामसो दोनगोन होमबा बे सेवगोनना औ औ जों बे खौनो जागोन आरो नोंथाङा ओ बेखौनो जों बि गुबुन गुबुन रोखोमै एवनानै जागोन जेरै
जेरै बानु ओ मस्ला मस्लि गंगार दुनदिया दुनदिया होनानै जागोन आरो माखा माखासे जों थास' बिथ'राइ ओंख्रिखौबो जों होनानै जागोन बिदिनो गोबां आरो बर'नि ओं
बर'नि ओंख्रि होनोबा जों बर'फ्रा मा मा जायो होनबा बिनो जों माखासे सबायजों साम' थाबाय आरो औ अनला दाउ बिदिनो आरो मोनसे जोंहा
दोरोङारि गनायथि मोननाय जेरै ओ केरादाबसिनि थाबाय बेखौबो जों बर'फ्रा जायो।
बरफ्रा जायो ओ ओ आरो बिदिनो जों
मोननाय जेरै थास' बिबार आरो थ' बिसं बेखौबो जों बर'फोरा सं ओ संनानै जायो आरो बेजोंनो जोंहा बिदिनो जों न'आव आबाद मावनाय जोंहा गोबां दामाव जेरै ओ आलु थाबाय कबि थाब फुल कफि थाबाय दुन्दिया थाबाय ओ दुन्दियाथ' ओ ओंख्रि मोननैसोआव होग्रा नालाय बेबो मोनसे आबाद मावो बेखौबो आ
औ मस्ला जायो औ औ औ औ थारैनो औ बिफोरबो बर'नि आरो
बिदिनो बर'फ्रा, हाग्रायाव मोननाय ओ मैगंफोरखौबो जायो आरो जेरै
औ नंगौ थारैनो,
खिफि बेन्दों जों बर'फ्रा बे जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जों बर'फ्रा गोबां बिदिनो हाग्रा बं ओमफ्राय जोङो बायदि बायदि मैगं ओ नागिरनानै जाग्रा आरो नोंथां जों बर'फ्रा बांसिन हाग्राफ्राव थाग्रा मानसि नालाय ओंखायनो जों बर' ब्रा हाग्रानिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ गोबाङानो जायो। होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन जों बर'फ्रा मा मा दोरोङारि ओ ओंख्रिफोर जायो एबा मा मा मैगं थाइगं जायो आरो नोंथां।
औ औ हागोन हागोन। नोंथां औ नंगौ नोंथाङा नाफामनि बेलायाव थारखौनो बुंलांबाय। नाफामखौ माबोरै बानायो माबोरै जानाय जायो नंगौ बे नाफामा माने जोंनि ट्राइबेल, फोरनि मोनसे आंगो मोनसे मा ओंख्रियाव गोग्लैहायो नङा होमा नोंथां दा ओ आं नों थांनो आरो मोनसे नाफामावनो आं मोनसे खिथााबावनो सानदों नोंथां बेखौ जों मानि गुगोलाव मोननाय जानाय नङा नाथाय जों बै जाय माने फि ओयस दि लायो जेनेबा बेफोरबायदियाव फिस दायो नैबेसिमबो मिथिगोन आरोखि माने नाफामाव जोंना मा के भिटामिन थायो जादों नोंथां
औ नोंथां औ
के भिटामिनखौ जों नाफामाव मोननाय जायो दा जोंहा बर'नि ओं ख्रि बा जानाय लोंनाय होनोबाथ' जों गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों नुनो मोनो नाथाय बिनि बेलायाव जों गिबि इसिन मैगं बा मा ओंख्रि होननानै बुंथाब ज आरोना अमा माजों दाउजों अनलाजों नङा होमबा नोंथां दाउजों अनलाजों ओमफ्राय बिदिनो नार्जि अमा थाबाय आरो अलदद थाबाय जोंहा थास' बिबार साबाय जोंहा आरो जोंहा थाबावबाय बिदिनो खेथा दाफिै थाबोबाय जोंहा आरो गोबां मैगंं बेफोरखौ जों माने बर'आ जायो आरोखि जोंनि बर'फोरा माने बांसिनानो मा गोदो गोदायनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव थाबोग्रा बा हादान सिफायनानै थाबोग्राखाय मा हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बांसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां औ दानि बायदि सवाबिन दालिनो माबा माबि मा होनो बेखौ बुदफो बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावा जोंनि बर' बिफा गोदो गोदाय जायामोन जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन आरोखि नोंथां दा जों बेफोरनो आरोखि अनला थाबाय बिदिनो आरो मा अनला मेवाइ अनला दाउ बेफोरखौनो जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो दा जों अनलाखौबो जों गोबां रोखोमै जायो जेरैहाय खायसे खायसे दाउजों जाबाय आरो खायसे खायसे मा मेवाइजों जाबाय खायसे खायसे नाजोंबो जायो आरो नोंथां गोदो आरो मोन से बुस्थुजों बे जों बेखौ जानाय नुबोावोमोन नु बिदिनो जि बोसोरनि सिगां बा बा बोसोरनि सिगां माने गाम्बारि बे अनला बिबाराव होसननानै अनलायाव होसननानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि गाम्बारि बिबारखौबो औ आरो खायसे खायसे जायो जेबो एम्फौ लाथा होनो जायखौ नङा होमा नोंथां औ जाय मानि जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आरोखि एम्फौ फिथोबा औ बे बो मानानि जोंना मा अनाजों जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां दा मानि जोंना बेफोर अनलाफ्रा जोंना दासिमबो जायो नङामा नोंथां जेरैहाय मा जोंना जेब्ला बैसागोनि फो समावहाय मा बावखुंग्रि फोरबो जानाय मोनसे फेस्टिभेल जायो नङा मा नोंथां बेवहाय मा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि जेरै हाया मा सबाय साम' नारजि जि अमा अनला दाउ बायदि बायदि ओंख्रि संनाय बादायलायनाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो जोंहा मा नारजि ओंख्रिखौ बोरै जायो बा अनला ओंख्रिखौ बोरै जायो होनना बुङोब्ला आं एसे फोरमायसै नोंथां आंनि मोनथिनाय बाददिखौ दा सिगां जों अनला संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा नोंथां दा जों अन गुन्दैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुलाथ' सिगांआवनो बिनि थाखाय मा नांगोन माइरं नांगोन माइरंखौ जों सोमनानै ला सिगां गलै जाजासे ओम बिनिफ्राय मा खालामो गोदो दिनावथ' मा माबा उवालसो दंमोन नालाय उवालाव देबाय थफसि गोनाफ्रा थफसियाव देबाय नाथाय दा मा खालामो ग्रेन्दद्रा गनानावफा गदेन्दिरायाव होनानै बेखौ गेब्लेहनायखौ लानाय जों नुनो मोनो आरोखि गुद्रा खालामनानै ओमफ्राय मा खायसे खायसे सालियोबो आरोखि बे माने मिहि मिहिफ्रा लब थानायनि आरोखि ओमफ्राय देखांना मा खालामो आखाइजों आराम सिफ्रुना लानाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जों जेनबा ना दाउजों जानोबा जों दाउखौ आराम गोदाननानै सिथारनानै जों ओम सारायखौ फुदुंनानै बिदिनो मा खालामो बिदिनो थाव होबाय पियास होबाय बेखौ खौ एवना लाबाय आरोखि नोंथां। ओमफाय मा खालामो बेनिफ्राय खायसे खायसे मा दै गुदुंबो होहो जायो आरोखि दै गुदुं होनानै मा खालामो बे अन गुन्दै देनायखौ मा औ आ खाइजों एफा एफा हरनाय जायो आरोखि नोंथां। माने खेबसेनो हरबा लाथा खायो नालाय गथा जायो आरोखि। आमथा आमथा बेनिखायनो आखाइजों एफा एफा हरनाय जायो। ओमफाय आरोखि ओमफाय मा खालामो हालदै होबाय ओमफाय मा खालामो उम बा खारै होनाय जायो आरोखि नोंथां। खारै होननोब्लाथ' जोंहा मा बेसर साबा बा थालिरनि सावनानै मोननाय हाथ'फ्ला बेफोरखौ माने दैयाव माबानानै रस खालामनाय आरो बिदै बेखौनो जों खारै होननानै बुंनाय जायो बेखौ होबाथाय जायो बिथां। ओमफाय मा खालामो सागंफोरजों सागं होननानै बुंब्ला मा बुजियो जोंहा औवाजों बानायनाय मोनसे ना ओंख्रि साग ग्लिग्रा आरोखि। औ बेखौ जों जों लानाय जायो। ओमफाय जों मा खालामो मोननाय समावहाय जों बिदिनो दुन्दिया गंग्रा दुन्दिया बायदि बायदि मस्ला मस्लि होना नानै संख्रि साखिनानै जों बेफोरखौनो माने जानाय जायो आरोखि मोनखांनानै। औ बेबायदि रोखोमै माने जोंनि ओंख्रिखौ बर'फ्रा बेफोरबायदि मैगं ओंख्रिफोरखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो आरोखि नोंथां। दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायना नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो उम।